हेलौ औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो ओरैनो दं नामा?
औ ओरैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन। गोन नामा। औ जेनेबा जों जोंनि ओनसोलावहायो दंफां लाइफां आरो मा मा दंफां। जों मा मा मावनाय जायो बेफोरनि बारै आरो दंफां लाइफां थायोब्ला। जोंङो मा मोनो माबायदि ओ बेफोरनि बारै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला फोरमायगोरदो
बिदिनो ओनसोलाव बिदिनो ओम जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बांसिन साल सिगुन गाम्बारि जि या निसथां बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बिफांखौ नुनो मोन्नाय जायो। ओमफाय लोगोसे गय बिफां बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिनो खान्थाल फिफां थाइजौ फिफां दिनो गिदिर गिदिर माने ओम बिफांखौ मोननाय जायो लोगोसे बिदिनो थालिर बिफां बेफोरखौ मोननो मोननाय जायो बांसिन ओमफाय औवा बिदि बिदिनो औवा बुंनो थाङोबा औवाया माने जोंनो गोबां हेफाजाब होयो। माने औवाखौ जोङो बांसिन खामानियावनो बाहायो जेरै लेखा बानायनाय बिदिनो जोंनि ओ जोंनि आबौ आबैफोर ओ गोदोनिफ्राय बानायबोनाय जेरै संग्राय सान्द्रि सेन जेखाइ खबाय मानि बेफोरखौ गासिखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। लोगोसे बिदिनो आबाद थिलियाव बिदिनो मैगंफोरखौ जेनेबा मोसौ मैसोफोराथ' ओ गां जेनेबा जाफैनानै बिदिनो अरस'नानै जेनेबा आबाद थिलिफोरखौ जेनेबा नस्थ' खालामलाङो बेफोर खौ रैखा खालामनो थाखाय बिदिनो औवा जों बेरा दुम थेनानै होनानै माने रैखा खामनानै मैगं थाइगंखौ बेफोराव बाहायनाय जायो लोगोसे बिदिनो गाम्बारि बिफां सिगुन फिफां जेनेबा बेफोरखौ ओ दंफां बाथाम बानायनानै न' बां बानायनायाव बाहायनाय जायो। लोगोसे बिदिनो सियार टेबोल माने बेफोरबायदि दि बानायनाय जायो लोगोसे थाइजौ बिफां ओ खान्थाल बिफां माने थाइजौ बिफां होननानै बुंङोब्ला बिदिनो थाइजौआ फिथाइ होनायजों लोगोसे माने फिफां माने बिनि बिफांफोराबो गोबां हेफाजाब होयो आरोखि ना ओ बिदिनो थाइजौ बिफाङा बिदिनो फिथाइ होनायजों जेनेबा बिनि बिफाङा माने गिदिर जानायलाय माने फिथाइ होसो होनानैबो माने बे थाइजौआ गिदिर जायो आरोना बिनि बिफाङा जायनि जाउनाव बिदिनो बाथाम बानायनाय खुखा बानायनाय ओमफाय बेफोरजों माने सियार टेबोल बानायनाय मानि गोबां बायदिसिना बानायनायाव हेफाजाब होयो ओमफाय बि दिनो थाइ खान्थाल बिफां खान्थाल बिफांजोंबो बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो। खान्थाल बिफांङाबो बिदिनो फिथाइ होनायजों लोगोसे बेबायदिनो सिगुन माने सिगुना एसे गोरा जायो जायनि जाउनाव बेनि बेसेना एसे ओ बांसिन जायो गाम्बारिफोरनि जाय जिनिसा माने साबसिन बे जिनिसखौ आथिखालाव बेसेन गोसा दामसिन जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जेरै
ओ सिगुन औ साल फिफां साल फिफां होननानै बुङोबा जोंङो आथिखालाव साल फिफांखौ जोबोद खम नुनो मोननायखौ जों नुनो मोनो साल बिफांनि साल बिफांजोंबो बिदिनो न' बानायनाय सियार टेबोल बाथा मानि बेफोराव बानायनाय जायो। माने साल बिफांङा जोबोद गोरा जायो बेखौ एम्फौफोराबो अरनो हाया। जायनि जाउनाव बिनि बेसेना जोबोद बेसेन गोसा बिदिनो साल साल बिफां फांसे थांनो थाखाय जोबोद बोसोर बोसोर समनि गोनांथि जायो जायनि जाउनाव बेनि दामा जोबोद बेसेन गोसा लोगोसे बिदिनो जेनेबा आलदा फिफांफोरनि जेनेबा जा जिनिस बानायनाय जेरै फालेंफोर जेनेबा न' बांदुनाय बेफोराव जेनेबा आलदा दंफांफोर जेरै गाम्बारिफोरा जा गोबावसोरो बिनि माने फाननै फानथाम बांसिन गोबाव बोसोर जोरनायखौ जों नुनो मोनो साल बिफांखौ जायनि जाउनाव साल बिफांनि बेसेना जोबोद गोसा बिनि जाउनाव आथि आथिखालाव साल बिफांखौ जों गोबां खम जानायखौ नुनो मोननायखौ नुयो बेजों बिदिनो लोगोसे बिफां लाइफांङा जोंनो बेफोरबायदि ओ गोबां फिथाइ सामथाइ होयो बिदिनो जों सुबुंनो थांनानै थानाय थाखाय गोबां जेनेबा जों सुबुङांथ' अक्सिजेन जेनेबा थांना थानो थाखाय जों सुबुंथ' हांलानो थाखाय अक्सिजेन गेसनि गोनांथि जायो। नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ मानि बिफां लाइफांफोरा जोंनि थांना थानायाव गोबां हेफाजाब होयो बिदिनो हां लानाय बेफोरावबो माने गोबां हेफाजाब होयो बिफां लाइफां थाबासो जेसेबां बिफां लाइफां थागोन जोंनि थांना थानायाव साबसिन जागोन। बिदिनो बिफां लाइफां मानिे जोंनि थांना थानायाव गोबां हेफाजाब होयो। बिदिनो फिथाइ सामथाइ होनाय ओमफ्राय बिदिनो साया होनाय न' बां लुनाय बे जायगा टेबोल सियार बानायनाय बेफोराव हेफाजाब होयो अब्ला नों नोंथाङाबो आंनो जेनेबा जे नोंसिनि ओनसोलाव मा मा बिफां मोनो जेनेबा बे फिफांनिफ्राय जेनेबा मा मा बानायनाय जायो बेनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो गावनि बिबुंथिजों बुंलांबाय जे जोंनो बिफां लाइफांखौ बानो नांगौ आरो जोङो माखा बिफां लाइफांफोरनिफ्राय मा मा मोनो मा मा खामानियाव होयो। नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांदों। आ नोंगौ जोङो बिफां बिफां लाइफां गैयानो गोब्राब जायो मानोना जों बिफां लाइफां थायोब्लासो जोङो बार मोनो आरो मोजां बारहावा मोननानै जोङो अखा बांखा लाबोयो जोंनो जोंनो साया सायख्लुम होयो। जोङो बिब्दिनो बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि हाया रानस्राव जानानै जों जोङो थांनानै थानो हाया जागौमोन आरोखि मानसि सुबुंफोरा आरो जिब जुनारफोरा जोङो बिब्दिनो सान्दुंजोंनो बे हा गासैबो हायानो रानस्राव जाजोबगौमोन आरोखि नाथाय जोङो दंफां लाइफां थानायनि दारै जोङो मोजाङै बारहावा आरो आरो सान्दुंखौहायो जोङो साय साया लाबोदों जोंनो थाखाय सायख्लुम होदों बिफां लाइफाङा आरो बेफोरबायदिनो जोङो मोजां मोजाङै बिफां लाइफांफोरखौहायो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोंनो जोबोद माखासे मदद मोनो आरोखि जेरै जोङो नोंथाङानो बुंदोंमोन थाइजौ बिफां थाइजौ बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइबो मोनजायो आरो माखासे बायदिसिना बिसिना रोखोमबो मुवा बेसाद बानायनानै जोङो न'आवनो बानायनानै लानो हायो आरो फाननोबो हायो होननानै नोंथाङा बुंलांबाय नङा होनब्ला नंगौ जोङो बेफोरनिफ्राय जोबोद मोजाङैनो बानायनो रोङोबा माखासे बे रां आरजिनानै लानोबो हायो जोङो बिब्दिनो नोंथाङानो बुंलांदों साल दंफां दफां सिगुन दंफां होनानै बेफोरखौ जोङो दानि जुगाव बांद्राय नुनो मोनलिया दंफांफोरनि जोङो रबार दंफांफोरखौबो गायनानै बिनिफ्रायबो जोबोद रां खामायनो हायो जोंनो जोबोद मुलाम्फा होयो नङा होनब्ला बिदिनो जोङो माखासे बिफांफोरनिफ्राय फिथाइ जाग्रा आरो माखासेफोरा ओंख्रि जाग्रा आरो माखासेफोरा साया होग्रा बिब्दिनो दंफां मोननाय जायो जोङो जोङो फिथाइ जाग्रा बिफां होननानै बुङोब्ला जोङो नोंथाङानो बुंलांबाय थाइजौ खान्थाल आरो जोङो मोननो हा यो बिदिनो लेसि दंफां आसखल‌ दंफां ओ बिनि फ्राय नासपथि बे फोरो बबेबा बबेबा बिफांफोरा जोंनो चियार टेबोल फोर बानायनायावहायो मदद होयो आरो बेयो नुनो मोनोदि थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां आरो आसफल बिफां बेफोरथ' जोबोद जोबोद गिदिर गि गेदेर जायो फिथाइ मोनजाग्रा दंफांबाबो नङा होनब्ला बेफोरनिफ्राय जोङो आ सो ओ थफथा दिरुननानै बायदिसिना नांगौ मुवा बेसाद बानायनानै लानो हायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो ओरैजाय ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो माखासे बेलेग बेलेग बिफांफोरनिफ्राय फिथाइ जायै बिफांफोरनिफ्राय जोङो गोबाङानो गुबुन गुबुन ओ मुवा बेसाद बानायनानै बा आगजुफोर बानायनानै जोङो मोननो हा यो आरोखि जोङो बुंनो थाङोब्ला औवाखौबो बुंनांगोन जोङो गोदोनिफ्रायनो थांनानै थानायाव बांसिनानो सोलिबोदों जों औवाजों नङा होनब्ला।
औ औ
जोङो औवा गोदोहायथ' दानि बायदि हा फाक्कानि न' बा सिमेटफोरजों बिबदिनो बानायनाय इथाफोरजों बानायनाय न' गैयामोन ओ बिनि थाखायनो औवाखौ जोङो एन्जुर बानायनानै ओ थुरि फोरखौ हानानै जोङो उखुमफोरावबाबो औवाखौ खावसे खावसे खालामनानै न'खौहायो बानायना लानाय जायोमोन आरोखि ओ आरो जोङो नुनो मोनबावोदि जोङो औवाजोंनो बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि मोजां मोजां इन्जुर हेबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनबावो। ओ जेरै साथाय बेराखौनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोम रो खोमनि गावनि गोसोबायदि माने हेब- नानै ओ बिबार गोनांलाय बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो हेबनो हायो। ओ बेनिफ्राय जोङो औवानिफ्राय गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद आगजुफोर मोनबावो ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला संग्राय सान्द्रि ओ सेन जेखाइ खबाइ खादा आरो ओ जेंगाय बायदिफोर
औ
फोरखौहायो जोङो मोननो हायो आरोखि जोङो थांनानै थानायावथ' जोंनो मालाबानि समाव बेफोरखौहाय नांगौ जाखायो नालाय जोंनो जेरै बुंनो थाङोब्ला संग्राय सानद्रि गैयाब्लानो जोङो माइ माइरंखौ हायो जोङो माइगाब मोनजाजोबगोन नङा होनब्ला बिनि थाखायनो जोंनो गोनां आरो बेफोरो बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय दसे समनि थाखाय दोनथ'नो सै नामा?
औ नोंथां दोनथ' जाासिगोन
औ। औ
औ